औ
औ
हालौ
औ खोनादों ना?
औ नोंथाङा खोनादों ना औ खोनादों। औ नोंथांनिसिम बेलासि समनि गाहानाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो कल हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा? हेल'
अब्ला जोङो मानि सायाव सावरायनो होनदों दा
ओ जोङो बिदिब्ला ओ जोंनि जि ओ आथिखालनि आबहावा बेखौ लानानै एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां ओ जेरैहाय ओ आबहावा होनना बुङोब्ला जों ओ गासिबो मिथिगौ ओ जायनि थाखाय जों दिनै थांनानै दङ आरो आब हावा होनोब्ला जों बेखौबो मख'नांगोन दंफां आरो मानसिजों जोंहा मोनसे ओ सोमोन्दो दंलायो जाय दं फां बिफां लाइफां दंफां गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया आरो जिब जुनार गैयाब्लाबो दंफां लाइ फां थांनानै थानो हाया। नाथाय आथिखालनि समाव जोङो गोबां माने रोखोमनि गुबुंले जानाय आबहावाखौ ओ मोननो
औ
ओ बारमणडलाव गोबां रोखोमनि दिनै गाज्रि बारहावाया गोसारनानै दङ जायनि जाहोनाव दिनै बेनि जाहोनानो जाहैबाय आथिखालनि सुबुं अनजिमा बांनाय आरो दं फां लाइफाङा जोबस्रांलांनायनि जाहोनाव जोङो गोग्गो आबहावाखौ दिनैनि समाव गोबाङानो मोननो थांलिया। जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला ओ दिनै जोङो आथिखालनि समफोराव दंफां लाइफांखौ दाननानै बा जोङो थाग्रा न' खालामनो लादोंसै बायदि जोंनि जायगा फोराव गिदिर गिदिर कम्पेनि एबा फसंथानफोर फसंनायखौ जों नुनो मोनदोंसै जाहोनाव जोंनि बारमण्डलाव गोबांखिनि ओ बायदिसिना मैला मैथा ओ बारमण्डलजों बिरफा बायनायखौ दिनै संरैखा खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि दंफां लाइ फांफोरा दिनै जोबलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
दिनै आबहावा होननानै बुङोब्ला जों गामि आरो नोगोरखौ बुंनो नांगोन नोंथां जेरैहाय जोङो गामि ओन सोलाव जोङो एसे एनै गोग्गो आबहावाखौ मोनोब्लाबो जोङो टाउन ओनसोलाव माने ओ मोजां एबा गोग्गो आबहावाखो मोननो थाङा होनना जों बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै टाउन सोहोराव गोबां रोखोमनि सानखि हर जोङो गारि सा लायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ फुंनि साननि माने ओ गारि खारनाय आरो बे गारिफोरनि जि उखुन्दै बेफोर खुन्दैफोरा दिनैनि आबहावाखौ माने जोब बोर गाज्रि रोखोमै माने गाज्रि रोखोम माने गाज्रि बिजानु सोमजिहोदों होननानै जों बुंनो हायो। जाय ओ जाय बारमन्दलाव बिरफाबाय थानाय बे ओ गाज्रि एबा ओ बारखौ जोङो ओ हां लानायाव जोंनि देहा सोलेर सिङाव बोलांना माने हयथ' जोंनि देहा सोलेराव मिथिस्लाबै बेबायदिनो फिसा फिसा बा मायबा मोन मोनसे रोखोमनि ओ बेराम जानायखौ जों दिनै मोननो थांदोंसै
औ औ
ओ दा ओ आङो नोंथांनिसिमबो बे समाव फंनैसो सोंथि एबा नोंथांनि बो आं बिबुंथि लाखिनायखौ खावलायनो नागिरदों जे आथिखालाव जोङो जुदि गोग्गो जुदि आबहावा एबा ओ बारमण्डल जुदि मोननो थाङोब्ला ओ जोङो मा मा खालामनांगोन एबा जोंनि संरैखाया मा जागोन गामि ओनसोलाव जोङो दंफां लाइफांनि नि जि दंफां लाइफां गायनाय जि हाबाफारि लानो जों बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन
औ औ ओ नंगौ थारैनो ओ बे जोङो आथिखालाव माने जोंनि आबहावायाथ' गोबां गुबुंले जालांबायानो माने बिस गोनां बायदि जाबाय होननानै बुंनांगोन आरो जोंनि देहानि थाखाय गोबां खहा गोनां बेनिखायनो आबहावाखौ गोग्गो खालामफिननो थाखाय जोङो माने सुबुं माहारियानो नाजानांगोन आरो
जिहेथु ओ जोंनि सुबुंफ्रा बिफां लाइफां दानो दानफायो दानफायनायनि उनाव गायफिननाय जाया जुदि फांसे बिफां लाइफां दानफ्ला फांसे बिफां दानफायोब्ला बिनि जायगा याव फांनै फांथाम बा फांब्रै फांबा बिदि बिफांफोर गायफिननांगौ होननानै आङो बुंनो सानगोन आरो आरो ओ बि फां लाइफां दानफायनायाथ' गोबां सुबुं अनजिमा बांनायजों आथिखालाव हाजो सामानि न' जाबाय मानसिफ्रा हाजो सामानि थानो लाबाय बै हाजो हालाफोरनिफ्रायबो माने दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै न' लुबाय बेफोराव माने जोंनि आबहावायाबो मा खासे गोबां गुबुंले जायो आरो जिहेथु दंफां लाइफाङा जोंनो ओ अक्सिजेन होयो आरो जोंनि हगारनाय कार्बन दडाइ अक्साइद गेसखौ दंफां लाइफाङा ला यो बिनिखायनो सुबुं माहारि बांनायजों लोगोसे ओ बिफां लाइफाङा
खमायलांदों बिदि न' बायदिसिना लुनायजों बिनिखायनो जों सुबुं माहारिया माने गोबां बिफां लाइफां गायनांगौ आरो
जों लोगोसे ओ बिदि माने कलकारखानाफोर बिदि आथिखालावथ' गोबां जाबाय बेफोर मााखसे गोबां गाज्रि गेसफोर ओंखारो बेफोरनि थाखायबो जोंहा माने आबहावाया गोबां गुबुंले जादों आरो दा गामि ओनसोलफ्रावबो बिदिनो माखासे कारखानाफोर लुहैनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आथिखालाव
जेब्ला उम जेराव हा लांदांफोर थानाय बेफोरबायदियाव माने सरखाराबो आजिखालि माने दखल खालामनानै लाहैसै आरो बैफोर जायगाफोरखौ बिनिफ्राय बिदिनो फेक्टरि खुलियो बायदिसिना खुलियो बेफोरबायदिनो माने गामि ओनसोलावबो माने रैखाथि गैयै बा आबहावाया इसेबां माने माने गोगो होननानै बुंनो हानाय बेफोरबायदि नंलिया आरो आथिखालाव दा जोङो औ गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जेरै नोङो शिलंफोरानो होन बा अरुणाचलफोर बायदि होन शिलंफोर बायदियावथ' गोबां बिफां लाइफां दङ बिसिनाव माने पलुसन पलुसना एसेबां माने बिसोरना जोंनिफ्राय गोबां साबसिन होननानै बुंनांगोन आरो जायनि थाखाय माने औ बिथांमोननि जायगाया गुस निजोम थांबानो माने फ्रेस मोनखायो आरो माने ओमफ्राय जोंनि जायगायाव फैफिननाय लोगो लोगो ओरैबायदि गरम गारि मथर खारनायजों ओ बारफोरबो बारा आरो नै दाथ' जागासिनो दाथ' दैज्लां बो थोर बिफां लाइफां बांद्राय दानफायनायनि थाखाय जोंहा अखाफोरनि बिबाङाबो गोबां खम जालांबाय जोंनि जायगायाव बेनिखायनो ओ गोबां दुंहाव दुंहाव आरो जायगाफ्रा रानस्राव जाजोबबाय दाबो माने जोंनिथिंजायथ' नै दा गोबां बिदि अखा हायाखैनो देग्लाय दा बायदियावथ' माने माइ गायनायनि सिजोन समाव गोदोनि समावथ' गोबां अखा हायोमोन नाथायबा औ दायो माने मेसिन फोरजोंसो सारनानै माने माइफोर खौ गायनो गोनां बेफोरबायदि जादों आरो हाफ्रानो रानस्राव जाजोबबाय माइ गायनोबो माने ओ बियो मा होननांगोन बेखौ मानसि माहारिया जेनेबा आबहावाखौ गुबुंले खालामबाय दा मानसि माहारियानो बेखौ भुगिफिननो गोनां जादों होननानै बुंजायो आरो जिहेथु औ गोबां बिदि बिफां लाइफां बिफां बायदिसिनाफोरखौ ओ गायफिनोब्ला मोजां आथिखालाव सरकाबो बिफां लाइफां गायनायनि सायाव एसे माने नोजोर हो फिननाय बायदि नुदों आरो जेरै दा ओ हमना ला गटनि आइजोफोरनि मालाबा समाव माबा मोनसे प्रग्राम बायदिसिना जायोब्ला बा माबा मोनसे स्किम बिदिनि ओ फैयोब्लाथाय दंफां गायनो थाखाय दंफां फुलि बायदिसिना बेफोरबायदि हरनायखौ जोङो नुनो मोनो बेखौ औ माने जोबोद मोजां होननानै बुंजागोन आरो औ
औ दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि आबहावा खौ संरैखा खालाम होनना बुङोला दंफां लाइफांआसो खालामा नङा होनबा नोंथां नाथाय दिनैनि समाव बा आथिखालनि समाव सुबुं माहारिया बांनायनि जाहोनाव जोङो बायदिसिना जाहार बारिफोरखौ दानस्रांनानै दंफां लाइफांफोरखौ दाननानै जोङो दिनै न लुनो थाखाय जायगा खालामनायखौ नुनो मोनो मोन हादान सिफायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बेनि जाहोनावनो दिनै जोंनि आब आबहावाया आ माने गुबुंलेनिख्रुइ गुबुंले जालांनायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि समाव जोंनि जोंनि बे ओनसोलाव बा गोदोनि समाव जि आजै आजौमोननि समफोराव माने जों जोंनि गामि ओनसोलाव हाग्रा बंग्राजों बुंफबनायमोन बै समाव गोबां रोखोमनि दंफां लाइफांखौ जों नुनो मोनोमोन एबा जों मिथियोमोन बै समनि आबहावाया थारैनो गोग्गोममोन मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बै समाव बेनिखायनो आबै आबौनि समफोराव बेनिखायनो गोबां जोंनि मानसिफोरानो माने बेमार आजार जायो बेमार आजार जानायफोरा खममोन आरो दानि आथिखालनि समाव जिबायदि मानसिफोरा बेरामाव गोग्लैयो बेबायदि बे बे बेरामाव हायथ आगोलनि दिनाव गैयामोन आरो नाथाय सुबुं माहारिया बांलांनाय लोगो लोगो दिनै माने जोंनि गारि मथराबो बांदों आरो दिनै सुबुं माहारिया बांलांनाय लोगो लोगो लोगो जोंनो कलकारा बायदिसिना कम्पेनिफोराबो बांलांनो हमदों जाहोनाव जोंनि गासैबो माने आबहावाफोरानो गाज्रि रोखोमनि गोसारनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय दिनैनि समाव जे नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो सोरखारा दिनै आबहावाखौ नोजोर होनानै गोबां रोखोमनि आबहावाखौ संरैखा खालामनो थाखाय दंफां लाइफां गायनायनि जि हाबाफारि बेखौ नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो नंगौ थारैनो बियो सोरखारखौबो जोङो बेनि सायाव एसे नाय बिजिरफिननायखौ एबा नायखौ जों दिनै नुनो मोनदोंसै
औ औ
आरो लोगोसेनो ओ ओ जोङो जुदि आबहावा होनना बुङोब्ला जों गामि ओनसोलाव लाव जेसेबांखिनि जाखिनि गोग्गो आबहावाखौ मोनो नाथाय जों टाउन सहराव बेबायदि आबहावाखौ मोननो थाङा आरो दिनै जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव जेसेबांखिनि दंफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरखौ नुयो खिन्थु ओ टाउन एबा सहराव जों बेसेबां दंफां लाइफां एबा हाग्रा ओनसोलखौ नुनो थाङा दि टाउन सहर होनना बुङोब्ला बेयाव खालि गारि मटरनि गाबगांनाय बा गेदेर गेदेर कम्पानिफोरनि मिसिनारि जाय बायदिसिना आगजुफोरखौ सालायनायनि सोदोबखौल जों खोनानो मोनो जायनि जाहोनाव कम्पानिफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै कम्पानिफोरनिफ्राय बायदिसिना ओंखारनाय गेस बैफोरो माने बारमन बारमनडलजों गोसारफानानै बेयावनो माने बिजानु बिजानु बाय जानानै बे बारमन्दलजों माने जोंनि बे ओनसोलाव गोसांबाय थायो एबा टाउन सहराव गोसारबाय थायो बैफोरखौनो जोङो साननै मोनानि फुंनि गासिबो समावनो माने बैफोर गेसखौनो जोङो माने जोंनि दे हा सोलेराव माने बोजोबनानै लादों एबा जों हां लादों बे हां लानायावनो बैफोर बिजानुफोरा जोंनि देहा सोलेराव हाबनानै जों गोबां बेहराम जानायखौ दिनैनि समाव नुनो मोनो आरो नङा होमबा नों थां दा जों गामि ओनसोलावबा जों गामि ओनसोलावबा जोङो फुंनि समाव जोङो फुङावनो सिखारनानै एसे जोङो गोग्गो आबहावा एबा बारहावाखौ जानो हायो मोनाबिलि समाव मोनाबिलिनि दाइन रिंगा गु रिंगा जानाय लोगो लोगो जों एसे बेरायग्लांनानैबाबो जोंनि गामि ओनसोलाव माने जों गोग्गो आबहावाखौ मोनजायो एबा लानो हायो आरो नाथाय टाउनाव सहर होनना बुङोब्ला नोङो बेवहाय हरनि साननि माने खुनु रेस गैयै माने गारि मटरा खारबाय थायो जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय टाउन सहरावाने गोग्गो आबहावाखौ मोननो थाङा होननानै आं सानो आरो नोंथां दा दा नोंथांमोननि नोंथां औ नोंथांमोननि जि नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि माने ओ टाउन सहरजों माने टाउन सहर बायदि बेबायदि ओनसोलाव गामि ओनसोलनि बायदि जेनेबा दंफां लाइफांफोरखौ नुनो मोनो। बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि गामियावथ' जोंनियाथ' गामि ओनसोल नालाय बिदिनो दं फां लाइफांफोर दङ बिदि कारखाना बायदि बेफोरबायदि जोंनि खाथियाव बांद्राय गैया आरो ओमफ्राय खाथि खाला जोंना बिदि साफ पात दंफां बायदिसिना बिदि गायनाय ओमफ्राय आथिखालावथ' गोबां बयनिबो जोंनिया माने बारिफ्राव माने गय बागान बायदिसिना बिदि कक'वा स क्लेट बिदि गायजोब्बाय आरो बेनिफ्राय गोबां बिदिनो रबट दंफां बायदिसिना खालि बिदिल'सै आरो माने बांद्राय बिदि काराना बायदिसि ना बिदि गैद्राया माने बिफां लाइफां गोबां दङ होननानै बुंनांगोन आरो जोंनि जायगायाव बिनिफ्राय ओ टाउन सोहोरावथ' बिदिनोसै गारि मथर कारखाना आरो प्लास्टिक बायदिसिना जानला मोनला गारनाय ओमफ्राय बेफोरखौ सावब्लादि बेसेबांबा गाज्रि उखुन्दै ओंखारो आरो मा होनो बेखौ बै देवालिफोरावदि बमा गावो ना बेफोरदि बेफोरबो गोबां पलिुसन जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बेफोरखौ बाहायैआनो मोजां होननानै बुंजागोन आरो